हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों दिनै एसे जोङो दा आथिखालाव सोलिबोबाय थानाय जेंना। बे दैबानानि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों।
औ नंगौ।
नोंथाङा बे दैबानानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन दा?
औ जागोन नोंथां।
औ।
औ बिदिब्ला जोंहा माने जोंनाथ' दा माने दैलां बोथोर नालाय जोंहा माने गोबां माने दैबानाफोर जागासिनो आरो नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बेफोरबायदि अखा हानानै दैबाना जायोब्लाबो माने जोंनि जोंनि गामि ओनसोलफोरनि दैया माने दसेनो रानग्लायलाङो आरो नोंथां।
औ।
औ नंगौ जोंहा मानि जेरैबो मानि जोंहा दंग'फोर दङ नालाय औ बेनिखायनो जोंहा माने गोबां दै थांग्रा लामाफोर दं बेनिखायनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने अखा हायोब्लाबो माने गोबां दिन अखा हायोब्लाबो माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बेफोरबायदि दैबानाखौ नुनो मोना आरो नोंथां।
औ औ।
औ नंगौ। बिदिनो जोङो माने दैबानाखौ बांसिन नुयो होनोब्ला जों माने टाउन सहरफ्राव माने बांसिन दै बाना जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेरैहाय माने जोंहा टाउन सहरफोराव बेबायदिनो माने दै थांनाय नाला गैया औ।
औ
फिसा फिसा ड्रेन दङ बे ड्रेन थायोब्लाबो जोंहा माने बेजों माने दैया बेसे थांनो हानो। औ बेनिखायनो माने औ बेबायदिनो टाउन सहरफोराव माने गोबां माने एसे अखा हायोब्लानो गोबां माने दै बाना जानायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां।
औ।
औ दाथ' माने गोबां दैबाना औ माने दैलां बोथोर नालाय गोबां माने जोंहा बे जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि गुवाहाटि ओनसोलावनो माने आसामावनो माने गोबां माने दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने दैबानाया बोरै जादों होनोब्ला माने जोंहा बेबायदिनो गोबां गाज्रि माने मुवा बेसादफोरखौ। औ जानानै लोंनानै माने बेबायदि प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनला गारनानै माने औ माने दोननायनि थाखाय जोङो माने बेबायदिनो दैया थांनो हाया जाबाय नालाय बेनिखायनो जोंहा बे बेफोरनि जाहोनावनो माने टाउन सहरफोराव बांसिन दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ दैबाना जायोब्ला माने जोंहा माने गोबां खहाबो जायो औ जेरैहाय जोंहा औ माने गोथौ ओनसोलफोराव माने बेफोरबायदिनो गोबां माने दैबाना जायोब्ला माने बेबायदिनो सप्तासे गाहामाव लासै थां थानायफोरखौबो जों गोबां नुनो मोनगासिनो।
औ।
औ बेबायदिनो माने बेबायदिनो मानसिफोरनि गोबां माने खहा खालामो आरो नोंथां दै बानाया। औ बेबायदिनो माने जों नुबोगासिनो बेबायदिनो अमाफोर मोसौफोर। दाउफोर बेफोरबायदि दै बानानायाव गोबां माने बुखारलांजानायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बेबायदिनो माने। नाथाय जोंनि जोंनियाथ माने जों माने साहा ओनसोलनिसो नालाय। जोनो माने बेफोरबायदि जों दै बानाफोरखौ नुनो मोना आरो नोंथां औ। औ माने दैबानाखौ जों नुनो मोना होननानै बुंनो हायो माने। अखा हायोब्लाबो माने जोंनियाव दैया माने दसेनो रानग्लायलाङो आरो नोंथां। औ औ माने जोङो जोंनियाव दैबाना नुनो मोना जों माने बेफोरबायदिनो गोबां माने मबाइल जोंङो नुनो मोनो माने गुबुन गुबुन जाया फोराव माने गोबां माने दैबाना जानानै। मानसिफोरनि खहा जानाय लोंनाय बेफोरखौ माने माइरं। औ माइरं माने माइ बेफोर गोबां बुखारलांनायफोरखौ जों। बां नुनो मोनगासिनो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ बेबायदिनो माने। दैबाना होनोब्लाथाय माने जोंहा जाय जाय जायगायाव दैबाना जायो माने। बै जायगायाव माने दै। औ माने दैज्लां बोथोर सफैब्लानो माने गोबां माने औ माने सिन। था जायो आरो नोंथां औ माने औ। बेबारावबो माने जेरैबायदि बेबायदिनो दैबाना जायोब्ला जोंहाथ माने बेबायदि न बां बुख। खारलाङोब्ला जों बहा थागोन बहा मा गोन बेफोर बादि गोबां माने औ सिन्था जा गोबां माने बेबायदि बुखारलांजानाय सुबुं। फोरा माने गोबां सिन्था जायो आरो नोंथां।
औ औ।
औ नंगौ। बेबायदिनो माने नोंथांमोननि ओनसोलावबो माने नोंथाङा बेफोरबायदि। दैबानाफोरखौ नुनो मोनदों नामा।
दायो बुंनो थाङोब्लाथ जोंनि ओनसोलाव एसे बोरि हा ओनसोल। बेखायनो दै बानाया एसे खम जायो जोंनियावबो। जायोब्लाबो एसेनो लोमसावो लोमसावनानै थाबनो रानलाङो। दा बुंनो थाङोब्ला दा आसामाव जा गाहार दैबाना जानायनि। गाहाय जाहोन होननानैथ बुंनो थाङोब्ला बुरलुंबुथुर दैमायानो।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
गुरलुंबुथुरानो चिन हादरनिफ्राय बोहैबोनानै जोंनि भारत। ओ-जोंनि आसामनि गेजेरजों हाबबोदों।
औ नोंगौ
नानै जोंनि आसामाव लोमफैदों। दा बेनो आरो लोगोसे बे बुरलुंबुथुरा। ओ-जिगुजौ नैजि मायथाइाव गिदिर बांग्रि मावदोंमोन आसामाव। बे बांग्रिजोंनो बे हाया। खुरनानै एबा गुगानानै जा दैमा बुलुं थुर दैमा बेयाव बुर्लंबुथुर दैमाखौ थले खालामनानै गालांदों आरो।
औ
बिनिफ्रायनो थौले जानायलाय थाब थाब उसिफावो उसिफावनानै। आसामाव दैबाना जाहैयो आरो नों बिथोंङा बुंनाय बायदिनो गामि ओनसोलनिख्रुइ बांसिन टाउन ओनसोलाव। जा दैबानाखौ नुनो मोनो मा मानो होनोब्ला टाउन ओनसोलाव सुबुं अनजिमाया बांद्राय जायाबाय नालाय लामा। बांद्राय न' बां लुनायाबो बांद्राय जाबाय जाहा दै खारनो लामा बे गैया जाहैबाय जहा ड्रेन ड्रेननि बेब'स्था बेफोरबो फिसा फिसा ट्रेन हिसाबै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दै खारनो एसे गोब्राब जायो बेनिखायनो टाउन सोहोरा थाबनो उसिफावो उसिफावनानै दैबाना जाहैयो
नोंगौ नोंथां
बेफोरबायदि जेंना सोमजियो आरो
औ नोंगौ
दा बुंनो थाङोब्लाथ' दैबाना जानायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय सुबुं अनजिमा बांनाय बे सुबुं अनजिमा बांनायानो गोबां जेंनानि मोगा मोगि जाहोदों दा दै बानाया मा बोरै जायो बुङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो दा दैबाना जानायाव मेनानो जाबाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो दं फां दानफायनाया बांद्राय जायो
औ नोंगौ
जायनि जाहोनाव बिदुङा बांगोन दंफां लाइफां गैयाब्ला बिदुङा बांनाय लोगो लोगोनो जा जोंनि हाजो ओनसोलाव गोजौ हाजो थिनियाव जा बर'फोर थायो बे बरफा लासैनो गलिनो हमो
नंगौ
गलिनानै लासै लासैनो हान्रेन पारसेन्ट बोहैबोगोन बोयै बोयै बोयै जा बुलुं बोथोर दैमा बेयाव गोग्लैफैगोन गोग्लैफैनानै बुलुं बुथोरा आबुं जानानै दैबाना जासिगोन आरो बे दै बानायानो जोंनि सुबुं माहारिनि एबा मिथिंगानि जिब जुनारनि गोबांनि धोन सम्पत बायदिसिना खहा खालामलांदों दा बेफोरखौ थाबैनो होबथानायनि राहा लानायाबो गोनांथार नोंथाङा जा दैबाना जानाय बेखौ होबथानो हानायनि माखासे जा मा बुंगोन बेखौ माखासे राहाफोर बेखौ होनो हागोन नामा
औ औ माने बेबायदि बांद्रायथ' नङा नोंथांमोन एसे एनैखौ हागोन आरो औ बेबायदिनो जोंहामोन औ औ बेबायदिनो दै राहा औ बाना जानायखौ होबथानायनि थाखाय जोंहा माने बेबायदिनो मा बुङो नोंथां बेबायदि
औ
औ जोंहा माने बे दंफां लाइफां दानफायनायफोरखौ जोंहा एसे खम खालामनांगोन आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा माने औ बेबायदिनो जोङो माने औ माने हा गोथौफोरखौ जोङो माने एसे होनांगोन औ जोंहा माने औ बेबायदिनो जोंहा माने औ माने दैमाफोरा माने गोबां माने जोंनि औ दैमा खाथि खाथि न' थानायफोरखौ माने गोबां माने दैबानाया खहा खालामलाङो आरो नोंथांनाव नखरफोरखौ औ बेबायदिनो जोंहा माने बेफोरबायदियाव जोंहा दलं ब्रिज गोजौ गोजौ होनानै बेफोरबायदिनो पारकतफोरखौ जोंहा माने गोजौ गोजौ होयोब्ला थारमाने जोंना दैबाना जानायनि औ दैमा खाथिनि न'खरफोरा दैबाना जानायनिफ्राय माने एसे जानगाराव थागोन आरो नोंथां आं बेखौनो सानो औ। नोंथाङा बे एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला।
औ औ नोंथां ओ आं बुंनाय बायदिनो एसे सिगाङाव बुंनाय बायदिनो गिबियावनो सुबुं अमा बांनायखौ खमायनांगोन। दा सुबुं अनजिमा बांनायानो गासै गासैनिबो मेन प्रब्लेमा बेनो दा दंफां लाइफां दानफायनायाबो सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जादों। बिदुं बांनायाबो आरो लोगोसे एसे हायोब्ला सरखारारा एसे राहा लानानै माखासे माथावरि गिदिर गिदिर बान्दो बायदिसिना बानायनांगौ एबा बानायदोंबो सोरखारा राहाबो लादों बेफोर मा मथावरि बान्दोफोरखौ बानहयोब्ला दै खारनो थाखाय एसे लामा एबा दि होनाय जायो अब्ला आंनिया दैया खारनो जायगा मोनगोन
औ नंगौ औ नंगौ होमबानिया जोंहा माने औ दैमा खाथिनि न'खरनि सुबुंफोराबो माने
औ औ औ औ एसे सेभ जाहैयो आरो आरो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दंफां लाइफां गायनांगौ दा मेन मानसिया थांना थाङोबा माखासे जेसेबां जेंनाफोर दङ दैयानो खालामो नङा होमबा आरो दै दंफां लाइफां दानफायनायानो खालामो बे दंफां लाइफां दानफायनायखौ होबथानांगौ
नंगौ
होबथानायल' जों जाया गायनो माबोरै गायनांगौ ब आरो गायनानै माबोरै ज जोथोन लाखिनांगौ बेखौबो रोंनांगोन नायनांगोन अब्लानियानो बांसिन जेंनानिफ्रायनो जोङो बारग'नो हागोन एबा मोगा मोगि जानायनि फ जों बारग'नो हागोन
औ नोंगौ
दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिबा दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियानो दोनथ'नोसै
औ जागोन दे नोंथां
औ रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथांसिम
औ औ आंबो गोजोननाय मोनबाय
औ दे